औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों आं नोंथां। ओ नोंथाङा खोनायासै नामा?
फैदों नोंथां।
औ खोनाबाय ना?
ओं नोंथाङा फ्रियाव दं ना नोंथां?
ओ दायोथ' आङो फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां।
ओ दा होमबा जोङो दिनैनि ओ टपिक ओ सावरायनो नागिरदोंमोन आङो। मोनसे ओ सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
दा टपिकआनो जाहैबाय ओ दा दैज्लां बोथोरा मा आबाद मावो बा माइ आबाद माइ आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
माइ आबादखौ जोङो गिबियाव माबोरै मावजेनो? बेफोरनि बागै।
जोंना बर'फोरा आबाद होनोबा माइ आबादखौनो बांसिन मावनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ गिबियावनो माइ आबादनि होनो थाङोबा जोङो गिबियावनो जोङो
ओ माइलिखौहाय ओ बेफोरबायदिनो ओ दुब्लियावहाय ओद ओ सरि ओ बेफोरबायदिनो जोङो हालौवनानै ओ गोदोहायथ' आबै आबौनि समावहाय मोसौजोंनो बांसिन ओ एवनानै माइ आबादखौ गायनाय जायोमोन। दानियाथ' ओ ओ नैब बे गोदान मुगा होननो थाङोबा जोङो दायो ट्रेक्टर बा बेफोरबायदिसो अनेख मिसिन फोरजोंसो जोङो माइ आबादखौ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
औ जोङो बेफोरबायदिनो माइलिखौ ओ बस्थायाव बा बस्थायाव बस्थायाव सोनानै जोङो खाथुमनानै जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोयो जोंनि ओनसोलाव खायफा खायफाया ओ बेलेग रोखोमनिबो माइ आबादखौ मावो जानो हाग गौ।
माइलिखौ सोमनायखौ ओ जोङो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि मावनायखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै। ओ ओ दुब्लि ओ बेफोरबायदिनो दब्लायसे बा दब्लायनै एवग्रोना लानानै ओ बेफोरबायदिनो मोसौजोंनो एवो जोंहा मोसौजोंनो एवबाथाय माइ आबादा बांसिन मोज जांसिन जायो होनो।
ओ बेनिफ्राय औ। ओ माइ आबादखो ओ मोसौजों एवनानै फास्टावनो खारायग्रोना ला लानानै बिनिफ्राय ओ ओ सामार होना लानानै मै होनानै ओ एवगारनानै आरो मोजां एवनानै जाहाथे हाग्राफोरा एसे सेवो बा हाय या मोजां इसे दुहु दुहु जाबाथाय जों बेख खौ मै होनानै ओ जि माइलि सोमना दोनदोंमोन बेखौ जोङो बोखांनानै हरसेबा हरनै जोङो बेखौ ओ हा गुसुआव बा थालिर बिलाइ बनानै ओ ओ थालिर बिलाइ बनानैबो खायफाया बेफोरबायदिनो फेनलानानै दोनो जाहाथे माइलि या गाजा बेरनायनि ओ बेखौ जोङो ओब गिबियावनो जोङो बेखौ फोग्रोनानै लायो।
उनावहाय जोङो ओ मास मोननै बा माससोनि उनावहाय बेख फुनो जादो
औ औ।
औ बिनिफ्राय जोङो बे खोथियाखौ फुना लानानैहाय ओ बेफोरबायदिनो दु ओ दुब्लिखौहाय फोथारखौहाय बेफोरबायदिनो ट्रेक्टर बा मोसौजों एवगारनानै नै लानानै ओ खनब्रैसो एवगारना एवनांगौ जायो मानो होनोबा ओ हाग्राफोर थायो गोबां रो रोखोमनि बिनिखायनो बे हाग्राफोरखौ सेवहोनानै मोजां रुजाजासे जोङो ए एवो आरो बे ओ बिदि एवबाथाय माइ आबादा बांसिन मोजांसिन जायो होननानै।
ओ बिनिफ्राय मोजां एवनानै जोङो खनब्रै खनबासो एवनानै बेफोरबायदि नो खोथिया फुना लाखानानै जोङो गायनाय जायो आरो जोङो बोथोरखौ नायनानै गायनांगौ जायो नोंथां मानो होनोबा जोंहा दै गैया बाबो ओ गायखांनायनि उनाव हाग्रा ओ हाग्रा जुदि रज'योब जों माइ आबादा बारा मोजां जानो नागिरा।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो दै थाबाथाय गायोबा गायखांनानैबो जोङो दुब्लि फोथाराव ओ बेफोरबायदिनो दै सोनानै दोननांगौ जायो।
औ नोंथां।
आरो जोङो ओ गायै गायै जेब्ला ओ उनावहाय लास्ट गायगोन अ अब्ला बेखौ हालजांख्रा होननानैबो बुङो। बर'फोरहा बर'फोरा हालजां जांख्राखौ खायफाया जा जायो खायफाया जाया आरो खायफानि नख नखरावहाय ओ हाल जांख्रा बानायनायखौ नुनो मोना जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो न'खरसे बा न'खरनै बेफोरबायदिनो ज' गायलायनानै ओ जेब्ला गायखांगोन अब्ला जोङो हाल जांख्राखौ बानायो औ गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदिनो हालजांख्रा जेब्ला जोङो गायखाङो अब्ला ओ हा एसे लाबोनानै बाख्रि लिरनायखौबो जोङो नुनो मोनोमोन आरो जोङो हाब्रु फोन लायनायबो जोङो नुनो मोनोमोन। ओ दानियाथ' बेफोरखौ खोब खम नुनो मोनो। जोङो हाब्रु फोनलायनाय बा बाख्रि लिरफैलायनाय
औ नोंथां।
औ आरो जोङो बेफोरबायदिनो ओ जेब्ला जोङो गायखांगोन अब्ला आलि खनायाव जोङो खोथिया मुथासे लानानै बा बेफोर बिदिनो ओ ओ बाख्रि गायनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो।
ओ। खोनायासै नोंथां।
खोनायाखै नामा नोंथां?
ओहो खोनायाखै नोंथां।
खोनाबायना नोंथां?
ओं ओं।
ओ बेफोरबायदिनो खायफा खायफिया ओ माइ आबादनि सायाव हायाव एसेबा मेडिसिनफोरबो होयो एम्फौ जायैनि थाखाय बा माइ आबादा बांसिन मोजां बांसिन बांसिन फिथाइसिन मोननो थाखायबो खायफा खायफाया ओ बेफोरबायदिनो हासार बा ओ मुलिफोरबो होनानै आबाद मावो आरो नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथांमोननियाव मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो माय जेन'बा मा जोलै? औ।
अ जोंनि ओनसोलावहाय परिमल आरो ओ जय बांला आरो मासुरि माइ होनो आरो जोंङो मागो बैसागुआव जानो थाखाय जोंनो जोसा ओ आरो माइब्रा नांगौ जायो फि फिथा जानो थाखाय
बेफोर आबाद बेफोर आबादखौबो मावनायखौ नुनो मोनो खोब
उम
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा माइखौ गायनाय जायो?
जोंनि दा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जोंनियावबो ओ बांसिन जों रन्जित बा परिमल बेखौ गायनाय जायो आरो जोंनियाव दा दैज्लां बोथोराव ओमफ्राय जोसा होननानै बुङो बे जोसाखौबो जोंनियाव गायो आरो दा जोसा जोसाखौ नांथारगौ आरो गायथारो जोंनियाव दा ओंखाम गोरलैयाव जोसा नंङाबानो जाया आरो जोंनिया दा ओरै नियम खान्थि मानिनानै जोंना बिदिनो जोसा ओंखाम गोरलैयाव बिदिनो जोसा माइरंखौ बिदिनो दनाव लांलायलायनानै माबायो आरो फालिनाय जायो
औ
बिदिनो बयनावबो जोंना जोसाखौ गायजोबो आरो बिगाब्रै बिगाबा बिदिनो गायो आरो जोसाखौ आरो बिनि बेसेनाबो बारा आरो जोसानिया मोन दा बिदिनो आरो आं बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथांनो ओ गोदो गोदाय जोंनियाव ओ आसु आसु माइ गायोमोन बे आसु माइखौ दा ओ गोमालांनो हमबाय आरो बियो बेखौ मानसिफ्रा गायला बा नुनो मोनला आरो बेखौ बांसिनानो दा सोरबा सोरबा साफा सानैफ्रा गायो आरो आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि आसु माइखौ बोरै गायो गिबियावनो जोंहा हाखौ एवनानै लाग्रोनांगौ जायो ओमफ्राय बेनि उनाव जोलै जोलै लानानै जोलैखौ बे एवनाय जायगायाव फोहैनांगौ जायो आरो फोनानै फोला जोबनांगौ आरो बेखौ गायनाङा फोनांगौल' ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो एसे गोजौ जाबोयोबा बेखौ बेदा बेदा होनांगौ जायो आरो मोसौजों बेदा बेदा होखांनायनि उनाव बियो मोजां जागोन मोजां ओमफ्राय बिदिनो दै मोनोबा दै सोदो इसे बिदा होखांनायनि उनाव ओमफ्राय बिनि उनाव एसे थाल लाबाय थानांगौ आरो बिदिनो मोसौ बोरमा बेफोरखौ बेनि उनाव गाव मोजां बिबार लानानै फिथाइ होसिगोन आरो बांद्राय खस्थ' गैयामोन होनो आसु माया दा बियो गोमालांनो हमबाय जोंनियाव। आसुम आसुमाइया जानोबो मोजांमोन आरो बिदिनो माइब्रा बायदि दा जोंनियाव गोमालांनो हमबाय बे मोनसे आरो दा गायनाय फुनाय होननानै बुङोबा जोङो गिबियावनो नोंथाङा गुवारैनो फोरमायना होलांबाय जे जोङो गिबियावनो नांगौखिनि जोंनि जोंनि बिसिबां गुवार गायगोन बे बिनि जखानि जोङो जोलैखौ लाग्रोनांगौ जायो। ओ लानानै जोङो जोलैखौ मोजाङै ओ जावनानै बा बासिनानै जोङो मोनसे बस्थायाव लानानै जोङो बेखौ सोमनाय जायो। ओ सोमनानै जोङो बेखौ जोङो बिगा जेनेबा दब्लायसे बा दब्लायनै एवनानै जोङो बेहाय खुहैनाय जायो आरो खुहैखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो होबाय फोनानै बिदिनो ओ दान मोननै मोनथामनि उनाव जोङो फुनानै खायसियाबा ओ नेवसिया गायो आरो बेखौ
औ।
उम दा बिदिनो माइ गायनांगौबा जोङो ओ गिबियावनो जोङो मोजाङै एवग्रोनांगोन एवना माने जोङो आलिफोरखौबो मोजां फाहामनानै लागोर नांगोन आरो आलि मोजां गैयाब्ला जोङो माइखौबो मो मोननाय नङा मानो होननानै बुङोबा जोंहा दैया गोनांथार नालाय
औ
ओ दा आलिखौ मोजां खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो आलिया बिदिनो आलि खोखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै एवग्लि एवग्लिबावनानै जोङो ओ माइखौ बिदिनो खासिया बा खासिया गायनानै लागोरबाय खासिया खासिया गायोबाथ' बिदिनो दान मोननैसो नेथ' बावनांगौ जायो। मोजां रोदा सुफिन होनो थाखाय ओमफाय बिनि उनाव सुनानै बिदिनो दला हायाव ओ जोंनियाव माबा गायनाय जायो आरो ओ खासिया बांसिन गायनाय जायो आरो
औ।
लेवसिया गायबाथ' गाहाय गाहाय जायोना बांसिन खोथियाया बेनिखायनो खासिया गायनाय जायो आरो आरो माइआबो साबसिन जायो खासिया गायोबा बिनिखायनो जोंनियाव खासिया बांसिन गायनाय जायो आरो दा बिनि उनाव मोजाङै गायखांनानै गायनि गायखांनायनि उनाव ओ बिदिनो फालला